अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बााहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंगौ नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे ज हम माने आबाद दुब्लि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सान होनदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
अ नोंथां सावरायजायो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आ फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो गोदो माबायसा मावोमोन आरो दा माबायदि मावनायखौ नुन नो मोनो नोंथाङा।
दा जुदि आं जोंनि जायगानि आबाद मावनायखौ नायोब्ला जों इसिबां फारागथि नुनो मोना जोङो गोदो गोदाय जेरैबायदिहाय आबाद मावबोगासिनो दं मोन दाबो बे बायदिनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय एस ए एसेखौ जों सोलायनाय नुबोयो आरो दा गोदो गोदायथारो जोंनिया ओ जोंनिया गोदान मुगायारिखौ बांद्राय बाहायथारामोन एच्सेबो बाहायथारामोन। दा जोङो एसे एसे जोङो बाहायबोयो बाहायबोनायखौ जों जों नुनो मोनदों। अब्लाबो जों एससेबां गोजौ थाखो आरि गोदान मुगानि आबाद मावनायखौ जों दासिमबो नुनो मोना जोङो इच्से इच्से दा फैहांनाय नुनो मोनो आरो दा जोंनिया आबाद होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंनिया माइ आबादखौ मावो। नाथाय जों माइ आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जों खोला फारसे थाङोब्ला जों दैज्लांनि अनगा जों मेसें बायदिफोरावबो जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
दा जोंनि जायगायाव जोङो माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोरावल' मावनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि माइ आबाद मावनाय नुनो मोनो मोनसेल' बो रोखोमनि माइ आबाद मावा दा ओ जोसा आबाद माइब्रा माइ ओ रन्जिथ माइ बेनिफ्राय माइसालि माइ गोबां बायदि बायदि माइ जों मा आबाद मावनाय नुनो मोनो दा बेवहाय जोंनिया माइ आबाद मावनायाव जोङो जुदि गोदान मुगाखौ सोसननायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि जायगायाव जोङो दै सारग्रा मिसिन सलारजों दै सारग्रा मिसिन हा सिंनिफ्राय दै बख'नाय बेफोरबायदि आदब खायदाफोरखौ जोङो इसे इसे जोङो दा लाबोहांनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिनि फ्राय जोङो गोदान मुगाखौ बुंबावोब्ला जों गोबां रोखोमनि हासारफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। ओ रासायनारि हासारफोरखौ जों सारनाय नुनो मोनो। एम्फौ फोथैग्रा हासारफोरखौ जों सार नाय नुनो मोनो। दा बेबायदि जोङो एसे गोदान मुगानिखौ आजावनाय नुनो मोनो आरो। दा जोङो बुंबावोब्ला बेनिफ्राय जों मा मा आदब खायदा सोबावनो हायो होनोब्ला जोंनाथ' दा दाबायदि समाव जों गोबां दैनि जेंनाखौ नुनो मोनसै। जोंनि जायगायाव बारा अ एसेबां हाबावनायखौ नुनो मोनला। हायोब्लाबो दैफोरा जोंहा एसे सेबां थाथिरला। मानोना जोंनि हा सिंनि दैनि जि थाखोआ जोंना गाहायाव थांदों जों बेखौ बुंजायो। जोंनि बोथोर सोलायनायनि जाउनाव बिफां लाइफां खम जानायनि जाउनाव लोगोसे जों गोबां गिदिर गिदिर दै सोर ओ गोबां गिदिर गिदिर वाटार साप्लाइफोरा जोंना दै हा सिंनिफ्राय बो खुंनि जाउनाव जोङो दैफोरखौ हासिं दैनि थाखोखौ जोङो सिङाव थानाय नुनो मोनो आरो। दा बेबायदियाव जोङो मोनसे आदब खायदाखौ सोसननाय होनना बुङोब्ला बेनो जाहैबाय जोङो मोनसे ओ अखानि दैखौ जोङो जमा खालामनाय बेखौ जों बुंजायो आरो। दा बेखौ बहा जमा खालामगोन होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि फोथाराव मोनसे दैखर बायदि रोखोमनि मोनसे ओ आदब होनना बुंजागोन बे खौ जों। बेखौथ' मा होनना बुङो आं मोजाङै मोनथिला। दा अखानि दैया हा सिङाव हाबलांजोबगोन आरो जेसेबां ओ बिलोफोरनि दैया जेरै बोहैलांजोबो बि बोहैनायनि अनगायै हा सिङाव हाबलांगोन। ओ हाबनानै बेयो हा सिङाव जमा जाना थागोन आरो। अब्ला जोंनि हा आ जोंनि हा सिङाव दैनि थाखोआ एसे गोजौआव फैगोन आरो अब्लाना जोंनिया दैया ओ जों इसेबां दैनि जेंनाखौ जों नुनो मोननाय नङा बेखौ सानो आरो बे आदब खायदाखौ जोङो जोंनि जायगायाव बाहायनाय एसेबां नुनो मोना, खायफा खायफाखौ नुनो मोनो। नाथाय जों गुबुन जायगायाव जुदि जों गिदिर गिदिर आबादारिफोर फालांगि खालामग्राफोरखौ जों नायोब्ला बिसोरो बेबायदि आदबखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेफोरखौ जोङो जामबुंफोराव समाजारि बि जोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। दा जोंनि आबादारिफोराबो बेफोरखौ नायनानै जुदि सोलोङोब्ला बेफोरखौ बोजबनानै लायोब्ला मुलाम्फा जासिनगोनखौ आं सानो आरो। दा माइ आबादनि अनगायैबो सोनां गोबां गुबुन गुबुन आबादफोर मावबावो। जेरै मेसें बोथोराव जोंना जिं ओ जोंना जेरै पथल जोगोनार बायदि आबाद मावो। बेनिफ्राय ओ कबिफोर बायदि रोखोमनि कबि बानलु कबिफ्रावबो जोंना जाहैबाय बान्दा कबि अल कबि आरो बिबार कबि बायदि बायदि बेनिफ्राय जोंनिया ओ बेनिफ्राय नफ्रावबो जोंना मावबावो जेरै खुमब्रा ओ जो ओ आरोबाव मावबावो भल बायदि बायदि मैगं थाइगं आरो गोथां मैगं थाइगंफोर गोबां मा ओ फोनानै जायो जोंनिया जेरै लाइ लाफा बुथा ओम जोंना बेसर बायदिफोरखौबो जों फोना जायो दुन्जिया जों गोबां बेबायदि आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो। आरो जोङो जोंनियाव बेसरनि आबादखौबो गोबां मावनाय नुनो मोनो दा नोंथांमोननि जायगायाव मा मा बेफोरबाय दि आबाद मावनाय नुनो मोनो गोदान आदब खायदाखौ बाहायोना बाहाया नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदो दे।
नोंगौ नोंथां जोंनि जायगायाव आबाद बुङोबाथ' बे माइ आबादखौ गोबां मावनाय नुनो मोनो दैलां बोथोराव
आरो बे आबादखौ जोङो दा गोदान आदब जों बाहायनाय बुंबाथ' गोदो जों माने ओ जेनेबा बै माबाखौ गोबां बाहायोमोन मा बुङो बेखौ जोंनिया मोसौ आरो जोंनिया नांगोल जुंगाल बेफोरखौ बाहायनानै जोङो आ गोबां लुरु बेफोरखौ बाहायनानै जों मोसौफोरखौ माने बैफोरो दुब्लिफोरावनो लांनानै जोंनिया हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। गोदो, आरो दाथ' जोंनिया ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरफोरजोंनो जोङो गोबां हालेवनायखौ नुनो मोनो। बेयो जाबाय हालेवनायनि बिथिङाव नोंथां आरो बेनि अनगायै जोंनिया औ माइ गायनायनि बिथिङावबो जोङो ओ गोदो जोंनिया गोबाङैनो माबाजों आखाइजोंनो जोङो गायनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो दानिया जोङो गोबाङैनो जेनेबा बैबो जोंनिया ओ गोनोखोआरि आदबजों जों गा नायखौ नुनो मोनो। जोंनि जायगायाव एफा जायाखै थेवबो एसे एला जोंनि औ नुनो मोनो आरो नोंथां, आरो औ जोंनिया ओमफ्राय खोथिया फोनाय, खोथिया फोनायावबो
गोदोनि बायदिनो जोंनिया नेय'मा दङ' थेवबो जोङो माने दुब्लि फोथाराव जों निया ओ बै प्लाष्टिकफोरखौ एबा जोङो प्लास्टिकफोरखौनो बनानै जोंनिया बेनि सायावसो माने ओ माबाखौ ओ बै माइज्लिखौ जों गारना होनायखौ नुनो मोनो आरो हा एसे एसे होना नै जों गारना होनायखौ नुनो मोनो होमबानिया माने फुनायाव माने एसे जोंनिया गोर लै जायो, मानो होनबा हाया फैफाया नालाय बिदि आदबफोरखौ जोंनि जायगायावबो दानिया बाहाय बाहाय नुनो थांबाय गोदोथ' जोंनिया हायावनो ओ बि दिनो थोंजोङै जोङो फोना होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो बै माइ हानाय माइ हानाय बि थिङाव नायनो थाङोब्लाथ' गोदो जोंनिया मा खालामोमोन खासिजोंनो हानानै जोङो माबाखौ मा होनो बै माइ बिदांफोरखौ जों थननानै ओ बै हुलाबारि दयाव जोङो थिखांनानै जोङो जेनेबा फाफ्लियाव फाफ्लियाव लानानै जोङो न'सिम लाना फैनायखौ नुनो मोनोमोन। दानियाथ' बैफोर जोंनिया जोबोद खम नुनो मोना आरो जोंनि जायगायाव दानिया माने औ गोदान ओ जेनेबा आदब जोंनिया ट्रेक्टर बैफोर दुब्लि फोथारफोरावनो जोंनिया माने हालेवखाय माने मा होनो इखौ ओ हाखानाय जायो आरो, हानानै ओमफाय नाखानायाव एखमबा जानायखौ नुनो मोनो आरो नाखानायाव
औ थारैनो नोंथां। दा बेफोरो जोंनिया हारिमु जानानै थालांसिगोन आरो जोङो हुलाबारिफोरजों थुना लाबोनाय फोरा जोंनि बर'नि हारिमु
औ बिदिनो बिदिनो बे बफोर गोदान आरोंदायारि जोंनिया फैबाय नालाय बेफोरखौ जोङो बोजबना लानो गोनांबो जायो मानो होनबा जोंनिया समनि औ मुला औ औ बे बेफार फालांगिफोरनि थाखायबो जोंनिया मदद होयो नालाय बेफोरो जोंनिया औ बेफोरनि थाखाय आरो जोंनि जायगायाव आबाद बुङोब्ला जोंनि जायगायाव गोबां बेसर आबाद खौ मावनाय नुनो मोनो बै माइ आबादा जोबखांनायनि उनावनो जोंनिया बेसर आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बै जायगायाव जि नारा थालांबाय माइ हाखांनायनि उनाव बेखौ जोंनिया माने सावनानै होयो सावना होखांनानै बेवहाय जोङो हालेवग्रोनायखौ नुनो मोनो हालेवखांना नानै जोङो बेयाव एसे हासारफोरखौ सारना होग्रोयो आरो नोंथां। आरो हासार सारखांनायनि उनावसो जोङो जि जोंनिया जो ओ जेनेबा बेसरनि बेसरनि बेगर जोलै बैफोरखौ जोङो फारि फारि जोंनिया सारना होनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंथां सावालासिनो डाइरेक्टलि जोङो एवनानै होयोब्ला बोरै जागोन नोंथां।
औ बिदिबो खालामनायखौ नुनो मोनो थेवबो माने बेवहाय जोंनिया जाबोरफोरा बारा थायो नालाय जोंनिया बेनिखायनो बेफोरखौ आरो साफा खालामनो गोन नांबो जायो। बेनिखायनो जोंनिया माने जुदि बेफोरखौ जोङो सावनानै होयोब्ला खेबथामनि जायगायाव जोङो खेबनैफोर हालेवनानै होबानो माने जायो आर आरो नोंथां नहलेबा जोङो बारा हालेवनो गोनां जायो। बैफोरनि थाखायनो माने सावना होग्रोनायखौ जोंनि जायगायाव गोबां नुयो माने खायफाया। ओ सावामोनबो सिगां दानिया सावना होयो आरो नोंथां।
सावब्ला बै हांगारा जेबो खहा खालामा नोंथां। हाखौ खहा खालामाथ।
खालामा नोंथां बेथ' बेयो बेयो जेबो माबा खहा खालामा नोंथां। औ बिदिनो जोङो जेब्ला बियो माबागोन एसे फोखांनायनि उनाव एसे गोजौ जागोन होन ब्ला जों गेजेर गेजेर माने दैफोरखौ सारना होनांगौ जायो आरो बिबार बारबाथाय जों बिदिनो हासारफोर एबा मुलिफोरखौ सारना होनो गोनां जायो। एम्फौफोर बायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो जोङो मुलिफोरखौ सारना होनो गोनां जायो आरो बेवहाय दैनिबो जोबोद गोनांथि जायो आरो नोंथां। औ बे जेब्ला बेयो जोंनिया माबागोन ओ गोदो माबागोन मा होनो रा गोन होमबानिया बेखौ जोङो बिदिनो फुनानै ट्रेक्टरफोरजों नानानै जोङो बेसर खौ मोननाय जायो आरो थाव फेदेरनानै बिदिनो ओ थावफोरखौ जानाय जायो नोंथां औ नोंथां। बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां न' बिदिब्ला उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां।
अ दे नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोन्थों।